खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दङ नोंथां?
अ नोंथां दायो आङो दाथ' ओरैनो दंथ'यो जिरायनानै।
औ अब्ला नोंथाङा ओ आंजों मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां
उम अब्ला जोंना टपिक खौ दावबायनायनि सायाव लानोसै नोंथां
औ जायो दे नोंथां
औ अब्ला नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा जे जोङो दावबायनायजों जोङो मा सोलोंनो हायो बा दावबायनाया जोंनि थाखाय मानो गोनां बा दावबायनाया जोंनि थाखाय मा मुलाम्फा होनो हायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ दावबाय दावबायनायाथ' जोंनि थाखाय मोजां मानो होनो बा गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै जोङो गोबां रोंगौथि मोननो हायो आरो औ नोंथां आरो बेलेग बेलेग जायगायाव थांनानै जोङो जेरै नुनो मोनि जायगाफोरखौ बेफोरखौ नुनो मोनो।
औ नंगौ
जायगायाथ' जायगायाथ' गोबां थायोना नोंथां माने अ थांनायाथ' बिदिनो दावबायनायाथ' माने गोजान इफोरबायदियाव बिदि गोजान गोजानाव दावबायफेराखै मानो दावबायनायनि बागै गोबां माने मुलाम्फा मोनो गोबां रोंगौथि मोननो हायो बेखौ बेफोरखौ मिथियो आरो जिखुनु
औ ओरैनो नोंथाङा मा मा जायगायावहायो बेरायफेरखो ओरैनो?
ओरैनो गुवाहाथि ओ गवालपारा
औ
माजबाद ओमफ्राय तेजपुर बेफोराव थांफेरबाय आरो ओमफ्राय जिखुनु थां थांदोंबाबो इमान इदि गोजान गोजानाव थांद्रायनाय इदि माबा गैया आरो मानि गोजानाव थांनो हाबा माने गोजानाव थांनो हाबा गोबां इदि मिथियो आरो माने आरो नुनो मोनि जायगाफोरखौबो नुयो आरो
औ औ
औ ओमफ्राय जेनेबा जोङो मा फरायनो थाखाय जों गोबां गोजान गोजान गोजान दाबसे जायगायावबो थांनांगौ बेफोरबायदि जायो आरो माने
औ औ
औ जेरै जों रोंनांगौ खौबो गुबुन जायगायावबो थांनानै फरायनानै फैनो हायो बेफोर बायदि आरो ना नोंथां
औ नोंगौ नोंथां
ओं जोंङो जायगायाथ बेलेग इदि बेलेग बेलेग जायगा दंङ जेरै बेरायनानै जेरै जों गावनि हास्थायनाय लुबैनाय जेरै जों गोजान गोज जानाव थांनानै जोंथ गोजान गोजानाव बेरायनाय थांनाय लुबैनाय जोंनाथ गोसोआव थाखायो नालाय माने नोंथां
औ थायो नोंथां
औ नोंथांङालाय नोंथांङालाय थांफेरबाय माने इदि गोजान गोजानाव थांनाय इदि बेरायनाय बेफोरबायदि नोंथांङा थांफेरबायमोन नामा माने गोजान
औ आंथ बिदि माने एसेबां गोजान गोजान जायगायावहाय बेराय फेराख खै नोंथां ओ नाथाय आंङो खाथि खालायावनो जायगानि खाथि खालायावनो आंङो बेराय फेरबाय आरो मा माने दावबाय फेरबाय आरो दावबायनायाथ जों सुबुं माहारिनि थाखाय जोबोद गोनांथार नङा होनबा नोंथां
औ
औ दावबायनाय जों जोंङो गोबां ओ खोथाबो जों मिथिनो मोनो बा जोंङो गोबां माने सोलोंबोनोबो मोनो आरो रोंबोनोबो मोनो नङा होनबा नोंथां
औ
औ माने दावबायनायजों जोंङो गुबुन मोनसे दाब जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगासिमहाय जोंङो थांनानै बै जायगानि सुबुंफोरा बा माबायदि दंङ बा माबायदि थासारियाव दं बा माबायदि सुबुं बिसोरो रायजो जायो बा बिसोरनि ओ साननाय हनायफोरा माबायदि बा बिसोरनि रोंगौथिफोरा माबायदि बेफोरबायदिखौ जोंङो मिथिनानै मोनो आरोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां।
औ आरो जोङो दावबायनाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनां मानो होनोब्ला जोंङो जि जायगायाव जों थांफेराखै बे जायगायावहाय जोङो थांनानै माने बै जायगानि खोथा बाथ्राफोरखौ जों मिथियो। बा बिसोरनि जायगाफोराहायो माबायदि बेफोरखौ जोङो मिथिनानै बा बिसोर ओमफ्राय जोङो माबा मोनसेबाबो सोलोंबोनानै जोंङो जोंनि जायगायावहाय फैफिननानै जोङो बेफोरखौहायो जोंङो दा जि जोंनि फरायफुबाय थानाय गथफोर बा जोंनि सुबुंफोरनो जोंङो जोंनि जायगानि सुबुंफोरनो जोंङो बेफोरखौहायो फोरोंफैनो हायो बा जोंङो फोरमायफैनो हायो आरोना नंङा होनबा नोंथां
औ
औ दावबायनाया औ औ दावबायनाया जोंनि थाखाय जोबोद मुलाम्फा गोनां नंङा होनबा? नाथाय जोंङो दावबायनानै जोङो बिदिनो गावनि गोसोफोरखौबो गोजोनग्लाय होनो हायो। नङा होनबा नोंथां जेराव जोङो गुबुन हादोरफोरावहायो जों दा इन्टारनेटफोराव नुयो। जेराव गोबां गुबुन जों गुबुन हादरफोरावबो गोबां मोजां मोजां जायगाफोर दं नङा होमबा नोंथां बैफोरबायदि जायगायावहाय जोङो दावबायहैनो लुगैयो ओ जेरै इन्टारनेटनि गेजेरजों जों नुनानै नङा होनोमबा नों
औ
औ माने बैसोरनि थांनानै नुनाय जे ससियेल मिडियाआव हगारनाय भिडिअ'फोरखौनो जोङो नायनानै माने बेवहायो माने थांनो लुुबैनाय मोनसे द्रिम खालामनानै लायो नङा होनबा नोंथां?
औ नोंथां।
औ बेफोरबायदियाव माने थांनानै जोङो गोबां माने रोंबोनो हायो सोलोंबोनो हायो। बिसोरनि थानाय जानाय लोंनाय बिसोरनि रेसपेक्ट खालामनाय बिसोरनि रायज्लायनाय बेफोरबायदिखौ जोङो माने सोलोंबोनो हायो आरोना नोंथां।
औ नोंथा नोंगौदा।
औ ओरैनो नोंथाङा गुहाटि तेजपुर बेफोरबायदियावहायो दावबायफेरबाय होन्दों नोंथाङा बे बेफोरबायदियावहाय फैनानैहाय माबायदि मोजां मोनदों नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
अ मानेथ' थांनो हानायाथ' मोजांनि खोथाना नोंथां। माने बेलेग बेलेग जायगायाव थांनो हाबा गोबां रोंबोनो हायो। गिबोनायो बे जायगानि थासारिनि बागै। मोनथिबोनो हायो माबोरै थायो माबोरै जायो बिसोरनि नाय जायगाया मााबायदि बेफोरखौ रोंबोनो हायोना नोंथां। माने मिथिबोनो हायो आरो। ओं सोरबायदि मानसिया माबोरै थायो माबोरै जायो बिसोरनि थानाय जायगाया माबोरै बेफोरबायदिखौ जों मिनथिहोयो आरो माने।
औ औ बयनिबो थानाय जानाय बेफोरबायदिया आलदा आलदा जायो नालाय माने गुबुन गुबुन हारिफोरनि थानाय जानाय बेफोरबायदि बि आलदा आलदा जायो नालाय बेफोरजों जोङो सोलोंबोनो हायो आरोना नोंथां
औ जोंनि रायज्लायनाय बिसिनि रायज्लायनाय जोंनि थानाय बिनि थानाय आलदा आलदा जायोना नोंथां मानो होनोबा बेसो थाबाय गिदिर एरिया टाउन सिटि एरियाव थाबाय जों थाबाय गामि एरिया या बेलेक बेलेक जायोना माने फारेन्ट बेसेथ' गुहाटि एरियाथ'दिनो बारा ओ माने नुनो मोननायाव बिदि इदि लेथ्रा बेफोरबायदि जायगा गुवाहाटि एरिआवथ' बिदि नुनो मोन्दों मानोना
औ
औ नोंथाङाथ' मिथिबाय जानांगौ गुवाहाटि एरियाखौ इसे लेथ्रा होननानै मिथियो मानोना बिसोर जोंनि ओ औ गारनाय लेथ्रा जाबोर बेफोरजोंनो माने जायगाया एसे ल लेथ्रा जायो आरो ना गुवाहाटि एरियाया मेनबा जों थायो गामि एरियायाव जों थानाय गामि एरियााथ' बिदिनो जाबाय जेरै जों गामिनि बारहावाखौ जोंहा बारहावाजों थायो जों गामिनि बारहावाखौ मिथिगौ थांनानैथ' जोबोद मोजां मोनदों मानोना गुवाहाटियाव मोनसे प्रग्राम जागायबाय जाखांबाय ना नोंथाङा मिथिगौ नामा औ नोंथाङा नोंथाङाबो थांफेरदोंमोन नामा माने बे प्रग्राम जानाय प्रग्राम जानायाव माने गुवाहाटी
औ आङो थांनाय जायासै नोंथां आङो मबाइलनि गेजेरजोंनो आङो नायदों आरोना नोंथां
अ
औ
बुंथिगिरिनि जेबो खोनानो मोननाय जायाखै मानो होनोबा गुवाहाटोयावथ' आंबो थांदोंमोन नालाय नोंथां माने बे बागुरुमबा दोहौ होननाय नोंथांथ' खोनादों जानो हागौ गुवाहाटोयाव जादोंमोन आरोना औ माने बेहाय थांनानै जोबोद मोजां मोनदों माने
औ
गोबां बाख्नायनाय बेफोरबायदिबो जादों आरोना ने नोंथां औ
अल् रेकर्ड जाबाय नालाय नों
औ औ नोंथाङाबो माने जों बेहाय एसे थानाय जानाय जों बेफोरखौ एसे मोनबोदों आरोना ने नोंथां ओमफ्राय नोंथाङाबो माने गुवाहाटि बिदि एरियायाव थांफेरबायमोन नामा नाथां
बिदिनो थांनाय जादों नोंथां आं बिदिनो थांबाबो मोनसे खामानियाव थांनाय जानायनि जाउनाव आं बिदि बेरायबोनाय जायासै आरो ना नोंथां आं दडाइरेक्ट फैफिननाय जादों थांनानै
ओं
औ
थांदोंबाबो जोङो माने जोंना माने टारगेटा बिदिल'मोन नालाय नोंथां माने जोङो थानाय मोसानांगौ बिदिल'मोन आरो ना जोंनि डिउथिया बिदिनो बेलेगदि जेनेबा जों डिउटिनिफ्राय रुमावनो थानांगोन उन्दुनांगोन बिदि फुङाव सिखारनांगोन थाब बेफोरबायदिमोन आरोना नोंथां मा होनो मानो होनोबा जोंना खामानियानो बेल'मोन नालाय जों बिनि थाखाय सो थांखादोंमोन नालाय गुवाहाटियाव माने बिदि बेलेग बिदि जायगायाव बेरायनाय इदि नङामोन आरोना नोंथां
औ औ औ
दे नोंथां समाबो जाबाय
औ दे नोंथां
औ
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम
दे नोंथां
औ दे